औ खोनादोदे नोंथां। औ नोंथाङा दा मा खालाम मा खालामदों नोंथाङा? दाथ' ओरैनो दङ र' नोंथां औ। नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा साव रायनो होननानै हरनाय जाबाय। माने सावरायनो हासिगोन दा औ दा नोंथां उम दा आङो ओ बर' बर धोरोम एबा खेराइ मोसानाय खेराइ मोसा खानायनि बागै फंनैसो बुंलांसै। नोंथाङा खोनासंलांदो। जोंना ओ गिबियावनो ओम बर'नि धोरोमाथ' जाखाबाय बाथौ बाथौ धोरोम उम ओमबा थौ धोरोमारि जोंना आसारजोंबो माने मानसिया मानसिनि मोनसे माने मोसानायनि मोसानायनि मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं। आरो नोंथां ओ बाथौआरि बाथौआरि बर' फोरा सासे उम खाय एरग्रा बोराइ ओ एबा खायरा बोराइ एबा खरिया बोराइ सोरजिगिरिआ खेराइ होननानै बुंनाय बुंनाय जायो आरो नोंथां। बिनि नि थाखाय जोंना खेराइ होनब्ला सोरजिगिरिनि खाथियाव ओ आर'ज खालामनाय एबा ओ माने बिथाइनि खुंथाइखौनो मिथिहोयो आरो। थां आरोबाव जोंना खेराइ मोसानाय होनब्ला जोङो आ आरस मोसानाय ओ बि होथाइयारि मोसानाय बेखौनो फोरमायो आरो। नङा मोसानाय सोदोब मोसानाय सोदोबा ओ मोदोम सानाय एबा मानो साफ्रेनाय औ आ साफ्रे सुफ्रे खालामनानै माने सोरजिगिरिखौ गोजोन होनायानो जोंना मा होनो खेराइ मोसानाय।
औ नंगौ।
औ जोंना ओ बर'नि मोसानाय मेथाइ खननाया जोंना जोनोम मोनदों खेराइसालियावनो आरो खेराइसालियाव ओ जोनोम मोनदोंमोन। बेनिफ्राय जोंना हाबासालियाव एबा मावखां दोनखां ओ रंजानायाव जोंना खेराया खेराइ मोसानाया बेयावबो जादोंमोन आरो बेनिख खायनो जोंना मोसानायनि ओ जोनोम ओ थुलुंगाया बेनिफ्रायनो जादों होन्ना मिथिना मोननाय जायो आरो औ नंगौ ओ‌ दा जोंना ओ गुबुन फारसे नायोब्ला जोंना ओ खेराइ मोसानायनि जागायजेननायनि ओ जागायजेननाया जाहैबाय ओ नोंथाङाथ' जारा फाग्ला होननाय नाम ओ सारा फाग्ला होनना मुं खौ खोनादों जानो हागौ नोंथांङा बेवहाय नोंथांङा बुंलांदो‌ माबायदि जायेनदोंमोन बेखौ बुंलादो नोंथाङा औ औ दा जोंना जारा फाग्लाया मा होनो ओ फाग्ला बायदि जालांनाय जाराया मा होनो ओ खाम सिफुं सेर दा दामना ओ खेराय नांगौ होननानै बिथांङा आ। माने सिमांङाव नुदोंमोन आरो ओ अ बेबायदिनो माने अखाफोर दानस्रां हराव जाराया ओ खाम सिफुं सेरजा दामनानै खेराइनो लानायसै आरो जारा फाग्लाया खाम सिफुं मा नो सेरजानि रिंखांनायजों। ओ बिहामजो मंग्लि ओ बिहामजो मंग्लिया मा नो
अ माने बियो उम न'निफ्राय खारखोमा लांदों।
ओमफ्राय खारखोमा लांदोंमोन आरो ना माने ओ बिहामजो मंग्लिखौ मोनफिननो थाखाय नागिरनायावबो मोनाखै नालाय मोनफिननो थाखाय बिदि माने सुबुंफोरखौ लिंना लाना फैनानै रायजो राजाखौ लिंनानै। औ खाम सिफुं सोरजा बायदिसिना दामग्रा आगजुजों दामनानै माने औ बिथाङा ओ बिथांङा बि बिथांङा खाम सिफुं जथा लानानै बिथाङा नागिरदोंमोन आरो। ओ बेनि उनाव नो ओ मानो जारा माने बिहाम जो मंग्लियाबो नो दौदिनि जानानै ओ बिथांनि खाम सिफुं सेरजा दामनायाव मानो दौदिनि जानानै मोसाफैनायसै आरो। बे साननिफ्रायनो जोंना माहोनो ओ खेराइनायाव माने दौदिनि मोसानाया। मानो ओ जागायजेन। दों होनना बर'फोरा फोथायो आरो एबा सानो औ आरो जोंना मोनसे बाथ्रा ओ मा होनो बेनिफ्राय ओ मिथिना मोननाय जायो ओ दौदिनि मोसानाय नङाब्ला जोंना खेराइ मोसा माब्लाबाबो जाफुंनो हाया। जाया होननानै बेखौ मिथिनाय जायो। ना मोननाय जायो आरो। औ -औ दा जोंना आर'जनि खुंथाइ एबा मा होनो खेराइखौ बर'फोरा बोसोर फोरनि गुबुन गुबुन समावनो मानो थांखि लानानै जाय गुबुन गुबुन थांखि। लानानै माने। खुंनाय जायो आरो जेरै जोंना संसारि संसारनि खेराइ उम्राव एबा आमथि खेराइ दरसन खेराइ एबा माइनाव खेराइ, फालो खेराइ एबा बाथौ खेराइ। न'नि खेराइ ओ बेफोरखौ मोनो। गुबुन गुबुन मुङाव गुबैयै खेराइ मोनबा बाहागोआव रानजानाय आरो औ बे मोनबा बाहागोआव जों माने लोब्बा लानानै खेराइखौ खुंफुंनाय जायो औ खुंफुंनाय जायो आरो दा जों। होमबा आंङो संसारि फुजानि बागै एसे बिदि बुंलांसै गासै संसारनि खेराइनि बागै। दा गोदान बोसोरखौ मा होनो बरायनो एबा मानो लोगोसे जे मानसि - दुमसि मिथिंगानि। गासै बिनिबो माने मोजां हास हास्थायनानै। बैसाग दाननि सेथि सान एबा जाहाथे जेबो खैफोद आफोद साग्लोबनो हाया औ बेनि थाखाय जोंङो सेथि सान एबा मा होनो सप्तायाव मा होनो संसारनि फुजाखौ खेराइखौ जोंङो खुंनाय जायो आरो औ औ ओ जोंना नैथियाव, ओ उम्राव एबा आ थि खेराइ दङ मा होनो बे खेराइखौ ओ आसार दाननि ओ बोद आसार दानाव बोथोरनि मा होनो आबाद फिथाइ सामथाइ आरो सुबुं नि मोजांखौ हास्थायनानै एबा सा ननानै बे खौ उम्राव एब बा आमथि खेराइखौ खुंनाय जायो आरो। औ दा जोंना ओ मा होनो ब्रैथियाव दङ, ओ नङा थामथियाव ओ दर्शन खेराइ एबा माइनाव खेराइ। बे खेराइखौ जोङो खा-काथि दाननि सेथि सानखालि माइ माइ रं फिथाइ साम ओमफ्राय बिफां लाइफ गोबां रां रुफाजों बुहुमा मा होनो ओ मोजां जाथों उसिफावनो हास्थाय थाथों होननानै हास्थायनानै बेखौ ओ काथि फोर फोरखौ खुंनाय जायो आरो। जोंना काति फोरबोआव जोंना ओ फिथाइ सामथाइ ओ इसोरनि मुं लानानै, फिथाइ सामथायाइ ओ आलारि बाथि सावनानै धुप धुना सावनानै जों बेखौ ओ फालिनाय जायो आरो। जेरै जोंना माइ गेजेराव आलारि बाथि सावनानै दोनहैनाय जायो फोथाराव थांनानै फोथाराव थांनानै माइ आबाद मावनायाव माइनि आबादा एसे मोजां गाज्रि जाया जाहाथे मो मोजां जायो जायाथों होननानै मा होनो बेखौ आलारि बाथि सावनाय जायो। गय बिफांफोराव जोङो ओद आलारि बाथिखौ होनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो जोंना काति फोरबोखौ ओ फालिनाय जायो आरो। उम। माने जोंना एबारो ब्रैथियाव दङ फालो खेराइ एबा मानो बाथौ खेराइ
औ जायखौ बाथौखौ लोब्बा लानानै
औ औ लानानै फुजिनाय जायो। बे खेराइखौ ओ मागो दम दाननि अखाफोर गावदां हरखालि माने फालिनाय जायो आरो एबा खुंनाय जायो औ बा सोरजिगिरिनि ओ बाथौ बोराइनि खाथियाव ओ सुबुं माहारि जिब जुनार बिफां लाइफां गासैनिबो माने मोजांनि थाखाय एबा आरो मानसि दुमसि नि जिब जुनार बिफां लाइफां फोरनि खैफोद आफोद बेमार आजारखौ ओ जोबसि स्रांहोनो थामहिंबा मा होनो ओ मोजां जाजानो थाखाय जोङो दुलाराय बुहुमनि औ ओ मोजांनि थाखाय गासैबो बुहुमनि मोजांनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनानै ओ बे खेराइ फालो खेराइ एबा बाथौ खे खेराइखौ जोङो खुंनाय जायो आरो एबा फालिनाय जायो औ औ अ दा जोंना अ जोबनायाव दङ ओ न'नि खेराइ आ ननि खेराया जाहैबाय जोंना न'ख खरनि खैफोद आफोद बेराम आजार जोब स्रां होनो एबा नखरनि मोजां मिजिं थिनानै ओ मा होनो बे खेराइखौ औ खुंनाय जायो आरो गासैबो सुबुंनि नखरनि सुबुंनि मानसिफोर माने गाज्रि गोहोम गोग्लैया आरो औ। नखरनि अ गासैनिबो मोजांनि थाखाय बेखौ खुंनाय जायो आरो ननि खेराइखौ। होनना जोङो ओ खेराइ मोसानाय होनब्ला बर माहारिनि बाथौ धोरोमारि सिबि खान्थिजों जोङो ओ सि ओ सोमोन्दो गोनां ओ सि मा होनो आरज मोसानाय खौ जोङो फोरमायो आरो फोरमायनाय जायो। औ बाथौ बोराइखौ जोङो बावनाय अ समाव सोरजिगिरि मानो बाथौ बोराइनि लोगोसे आरो सा जिदाइन मानो मोदाइखौ मानो खेराइनाय जायो आरो। सा जिदाइन मोदायखौ आरो लोब बा लानानै आरो बे सा सा जिदाइन मानो खेराइ मोसानायनि अनगायैबो आरो जोंना माखासे ओ खेराइ मोसा नाय दं अ जायफोरखौ जोङो अ बा थौ बावनाय समाव अ समफोरखौ जोङो खाबु लानानै मानो मसानाय जायो आरो। अ अ बेनि उनाव बे खेराइ मोसानायफोरखौ ओ जोङो औ औ औ औ औ जेरै बे खेराइ मोसानाय खौ आरो लेङाइ खेराइ मोसा नाय होननानैबो बुंनाय जायो आरो।
औ।
ओ जेरै जोङो बुं थाङोब्ला लाइजाम बनाय जारा फाग्ला दौदिनि ओंखारनाय ओ खला गनाय बोलि दाननाय ओ बायदि बायदि आरो
औ नंगौ।
औ दा जोङो ओ मा होनो खेराइ मोसानायफोरा मानो जोंना बाथौआरि धोरोमनि मानो ओ गियान थौफ्ले मानो माने दरशन माने बोर बिजिरनायावबो गोबां खालामो आरो ओ। मानोना बे गासै खेराइ मोसानायफोरनिनो मानो मोनफा मोनफायाव मानो। गोथौ ओंथि एबा गोथौ मा होनो सों सोदोब हाबनानै दं आरो बे मोसानायफोरनिनो जोंना ओ बिजिरथिजों ओ जेरै मोनदों ओ दौदिननि अनस्रायनाय मोसानाय ना सारिजेन्नाय जिउ मोननाय ओ लाइजाम बनाय मोसानाय अबुंलावरिखौ मानो गोसो मोदोम जिउ होसारनानै मानो बाउनाय बाथौ थारनाय बेजों जों ना मानो गोसोखौ साननाय हनायजों माने गोसो गोथार खालामनानै मा होनो लानाय जायो आरो आरो जोंना ओ खेराइ गुसुं मोसानायजों ओ दसे समनि थांखि जों जोङो नंगौ समाव मा मानो अबंलावरिखौ खुलुमनाय बेबायदि आरो आरो जोंना ओ लोगोसे खेराइ गोलाव मा होनो मोसानायजों अबंलावरिखौ खुलुमनाय ज हनानै ओय हम होबथानानै सोलिनाय ओ गान्दुला बोननाय मोसानायजों जोङो गोसो मा मानो हगारा जासे बिनि उन उन सान्नानै सोलिबो सोलिनाय आरो औ। दा जोंना ओ दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानायाबो जोंना इयुन सुथुरखौ मानो होथेनाय आरो ओ आरो जोंना थुंग्रि ओ थुंग्रि गनाय थुंग्रि गानाय माने मोसानाय। बेखौबोथ' मिथिखागौ नोंथाङा थुंग्रि औ थुंग्रिनि सायाव औ। बेखौ दौदिनिया मोसानाय जायो। औ औ ओ थुंग्रिनि थुंग्रिनि गोबौ एबा बिनि औ मा होनो। गोबौ जुवनो बियो दौदिनि गानानै मोसानाय जायो आरो औ औ औ। औ बिखायनो जोंना ओ सा गोलाव माने मोसानायजों गोसोखौ हगारसार हगारसारा जासे मानो गोसोखौ खो हेंथा एबा मानो हमथाना
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंना मोनसेया जोङो नाव जावनाय मोसानायखौबो नों नोंथाङा खोनादों जानांगौ औ औ खोना दों ओ बिखौ। ओ नाव जावनाय मोसानायजों जोंना मोजां न'खर बेंनानै मा होनो संसार ओ संसार जेनेबा लैथो
औ।
बावन बारनाय आरो बेबो मोसानाय आरो गराय दाद्रायनायजों औ लैथोखौ बारनो हानाय औ माने जों संसाराव औ जाफुंसार जानाय औ बिनि मोनसे साननानै मोसानाय आरो बेयो बर'फोरनि। औ आरो जोंना गराय दाब्रायनायजों माने फैलाव संसाराव ओ रोजाबथाय माने जायगा नागिरना लाना रायजो जानाय आरो। आरो जोंना ओ बाथौ गिदिंनायजों बैसागोआ मानो लासै ओ रुंलांनाय रायदों औ गेनायजों जोंनाव अबंलावरिखौ गोरलैयै मोनदांनो हायो बेबायदि आरो।